औ खोनादों ना
खोनागासिनो आङो
औ थ' माने नोंथांजों आङो दिनै ओ सं संनाय खावनाय बर'नि दोरोङारि संनाय खावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन
नंगौ नोंथां सावरायनो हायो
माने ओ संनाय खावनायाथ' ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन जायो नालाय थ' बेबादिनो माने औ नों आङो माने नोंथांनि ओनसोलनि अनला खारि बा मैथा खारि बा नोंथाङा मा ओंख्रि संनायनि बागै एसे मिथियो खोथानो हागोन नामा खिन्थानो
औ नोंथां आं ओ एसे फोरमायनो सानबाय नोंथांनि सिगाङाव जोंनि ओनसोलाव आं सरासनस्रायै जिबायदि नुबोदों उन्दैनिफ्राय बेबायदिनो नाथाय नाथाय जों आं आं मैथा गोखै जायखौ जों मै मैथा गोखै होनना बुङो बे मैथा गोखै संनायनि बागै आं एसे फोरमायनो सानबाय नोंथांनाव
जागोन नोंथां
मैथा गोखैखौ जों ओरैबायाददि सङो मालाबा जों अमाफोरजों संना जायो आरो मालाबा ना जों संना जायो आरो बेबायदिनो जों ना गोरानफोर होनाबो संना जायो मैथा गोखैखौ नाथाय आंनि बांसिन बांसिन मोजां मोननायानो जाबाय अमाजों आरो मैथा गोखै आरो खायफा माखासे मानसिफ्रा बा सुबुंफ्रा जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव बेखौ गोजा गोजायैनो जानाय नुनो मोनो जों जेबो होनाय जाया बेहाय बेदरफोरबो गोखै ना गोखै बेबायदि बेखौ मालाबा माखासे मानसिफ्रा खारदै एसे होनांगौ जानाय जायो मैथायावहा मानोना खायफा खायफा मानसिफ्रा सुबुंफ्रा गोखै बांसिन गोखैखौ जानो मोजां मोना बेखायनो खारदैखौ होबा माने एसे गोखैया खारो बेखायनो बिथांमोना गोखैखौ बेबायदि मैथा गोखैखौ बेबायदि होना जायो आरो माखासे मानसिफ्रा जोंनि ओनसोलाव ओ मैथा गोजा थायोना नोंथाङा मोनथिबो जानो हागौ बे गोजा फिथाइबो थायो औ बेबो गोखै जायो बांसिन गोखै जायो आरो बे मैथा गोखैखौ बेखौ जों बे गोजा थानाय फिथाय थायनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव मैथा बांगाल होनना बुङो जों खोनादों नोंथां औ औ बेखौ जों बाथोन बायदि बानायना जायो एसे सिफ्लेनानै नाफोरजों ना गोरान नङाबा ना थुर ना गोजा फिसा फिसा नाथुरना गोजा बेखौ होनानै जों बेखौ बाथोन सिफ्लेनाबो जानायखौ जों नुनो मोनदों जोबोद गोथाव जायो बेबायदि जानायाव आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय इसे जोंनि गोदोनि बिमा बिफाफोरबा आबै आबौमोनखौ जों बांसिन खारदै ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनबोदों मानोना बिथांमोना खारदै ओंख्रिखौ जों सप्ता मोनसेयावहा जोंनि न'खरावबो बा जोंनि ओनसोलावहा बे खारदै ओंख्रि बा जिखुनु ओंख्रियावनो खारदै होना जानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बिथांमोननि हुदायानो बेबायदि जाबोबाय सिगांनिफ्रायनो आरो जोंबो गोथावखौनो मोनो बेबायदि आरो एसे जोंनि देहानि थाखायबो मोजां खारदै ओंख्रिखौ जानांगौ जों जों मोनथिनाय बायदि बा जोंनि आबै आबौमोन नङाबा जोंहा आइ आफामोनाबो फोरमाय मोननाय बायदिब्ला खारदै ओंख्रि जाबानो उदैया उदैखौ उदैयाव मैला थानायफोरखौ साफा खालामो एसे स्रां खामो होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै जायो एसे फोरमायलाय
जागोन नोंथां ओ नोंथांनो आङो नोंथाङाथ' माने मैथा ओंख्रि संनायखौ एसे खिन्थाबाय थ' आंबो मैथाखौ फोरमाय जोङो माने बेबायदि सिमपोल आदबखौनो बाहायो आरो मैथा ओंख्रि संनायाव बेबायदिनो माने ओ मै मैथा मैथा जोंनिथिङावबो मैथा गोजाखौ मोनो अब्लाबो माने मैथा गोजाखौ बांसिनै बयनिबो न'आव मोननो थाङा ओ बै ओ गोथां मैथाखौनो बांसिन जायो आरो बै गोथां मैथाखौनो माने ओ सु खारायाव जानना होयो बेयाव नाफाम होफादेरो आरो खायफाया माने ना फिसाजोंबो जायो आरो बेबादिनो गोबां माने ओ लाथा एम्फौजोंबो जानाय नुदों आङो आरो बेबादिनो ओ लादाय बो आरो
सामु लादाय
नंगौ नोंथां बेनि उनाव आरो अ अमाजों जानायखौ नुदों बेबादिनो ओ गोबां ओंख्रि दङ दङ बेबायाददिनो माने मैथाजों जानाय बेबादिनो नाथाय ओ नाथाय बांसिनानो मैथाखौ नाफामजोंनो ओ सिम्पोल आदब बाहायनानै जायो आरो बेबादि माने बांसिन ओ ओंख्रि बाहायनानै गोबां एबा बोसोर बोसोर एबा दान मांखोआवसो जायो खोमा मायाव आरो औ बेबादिनो माने दायो नोंथांनो आङो अनला ओंख्रि संनायनि आदबखौ एसे खिन्थानोसै
औ नोंथां दे
औ अनलाखौ गिबियावनो जोङो माइरंखौ एसे खुरैसे बा एसे लानानै बेखौ दैयाव सोमग्रोनानै दसे सम दोननानै बेखौ जेब्ला बियो रुयो बेखौ माने उवाल एबा जुदि उवाल गैया आथिखालावथ' माने ग्रेन्डारसो बाहायो नालाय थ' माने ग्रेनदाराव बेखौ सुख्रबनानै बेखौ दिहुननानै सारायाव दैयाव होनाय जायो थ' थारमाने बेखौ एसे गोदो होनानै बेयाव खारदै होनाय जायो खारदै होखांनानै औ बेयाव माने संख्रि होयो आरो जा जुद दि ओ नोंथाङा माजों संनो गोसो जेबा मेवाइ मेवाय गोखैजों सङो ना माबा बिलाइफोरजों सङो ना माबा ओंख्रिजों सङो ना दालिजों सङो नोंथांनि खोथा आरो बेखौ संनानै बेबादिनो बेदर होयोना होयो मा होयो बेबादिनो माने ओ ओ ओ दसे सम गोदो होनानै बेखौ मोनहोनाय जायो आरो बेबायादिनो जायो
नोंगौ नोंगौ
नंगौ नोंथांनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै स
औ नोंथाङा जेरैबायादि फोरमायबाय बेबायदिनो जानाय जायो जोंनि ओनसोलावबो नाथाय आंनि मथ थेबा बा आंनि जाय आं सिगांनिफ्राय संना जाबोनायनि आं जिबायदि मोनबोदों गावनि मोनदांथि बेबायदिब्ला जों आथि खालनि मिसिन जेरै ग्राइनदार फोरजों सौनायनि गुन्दै खालामनायनि अनगायै बो जों जुदि माइरंखौ अन गुन्दैखौ जोङो उवालाव देयो बा दिंखियाफ्र दिंखिफ्राव देनाय जायो अब्लानियासो बांसिन गोथाव जानाय मोनो आङो अनलाखौ औ औ बेबाय दिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दायो आं जोंनि ओनसो सोलाव जों साम'खौ माब ब्रै जायो आं इखौ एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव नोंगौ जेरै आं सानदों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जों साम' फिसाखौ आं साम' लादायनि खोथाखौ बुङाखै साम' फिसा जायखौ जों अनला जों बा सबबाय अनलाजों जायो नङाबा अनला सबायजोंल' जानाय जायो नङाबा जों गोखैफोर थाइगिर गोखैफोर होनानैबो जानायखौ नुनो मोनो जोङो नङाबा मैथा गोखैजोंबो जायो बे साम' फिसाखौ औ बे साम' फिसाया आं नुनायावबा आं मोनदांथिनायावहाय साम' फिसाया मोननै रोखोमनि साम' फिसा दं जों बर'फ्रा सरासनस्रायै जायखौ जों जाबोदों सिगांनिफ्राय बेयो जाहैबाय हाज जो जि गुदियाव थानाय बर' गामिफोर जोंनि हिमालय हाजो गुदिनिफ्राय फैनाय दैसा बोहैबोनाय दै गोजों दैनि बोहैबोनायावहाय मोननाय साम'आ जाबाय बिनि खिथुआ एसे गोलाव जायो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बे खिथुआ एसे गोलाव जायो आरो बिनि साम'नि आ जि जिहेथु साम'आवहाय मा खंख्ला थायोना बि बिनि बिखुङा औ बि फुङाबो गोरा जायो एसे गोलाव जायो बिया नाथाय बांसिन सिन बर' रायजो जाग्राफ्रा ओरैनो दंद्रायो नालाय ओ हाजो जिङावनो बांसिन दङ बेखायनो बिथांमोना बे -बेबायदि रोखोमनि साम' बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय आरो मोनसे रोखोमनि साम'आ जाहैबाय बेयो बे साम'खौ फिसा जाय साम' फिसा बे बुङनानै जों बेनि खिथुआ एसे गुसुं जायो बेयो जाबाय बिलोफ्राव मोननाय जायो बे साम'खौ बेयो जाबाय जोंनि ओनसोलाव मोनो बे साम' गुसुं खिथु गुसुंखौ औ बेखौनो जों बिदिनो जायो नोंथांमोना मोनै बुंनाय बायदि नाथाय आङो आंनि गावनि मोनदांथियाव गोथावखौ मोननै साम'खौबो गोथाव मोनो आङो बेनो बिदै थायो एसे एसे बिदै थाबा आं बारा मोजां मोना नाथाय साम' नालाय बिदै थाखायो नोंगौ बेबायदि मोननै रोखोमनि साम' मोननै जायो आरो जेनबा सरासनस्रायै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा साम' जानायावहा बेबायदि मोननै रोखोमनि साम'खौ जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
नंगौ ओ नोंथाङा माने साम'नि सोमोन्दै जोबोर मोजाङैनो फोरमायबाय आङो जोंनि ओनसोलनि साम' संनायनि बागै एसे बुंनोसै। माने सामखौथ' जोंनि थंबो नों थां बुंनाय बादिनो मोन जोथोनि मोनो आरो साम'लादायबो मोनो गिदिर जोथोननि बेबादिनो माने ओ जोंनि ओनसोलाव नाथाय बांसिनै बे गुसुं साम'खौल' जायो माने थुरा थुरा बायदिखौ
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिलो दं। खमा बांसिन
बिलो औ दङ बांसिन एसे गोजानावसो गोजान जायो आरो।
नंगौ नंगौ बे बिलोफोरावसो मोननाय जायो बे फ्रा थुख्रा थुख्रा साम'खौ औ ना नाथाय बै खिथु गोलाव बा गोलाव साम'खौ ओरै हाजो खंखरनिफ्राय फैनाय दै बोहैबोयोना गोजों दै बे गोजों दैसाफोराव खननाय जायो बेफोरखौ
नोंगौ।
नोंगौ
बेखौ माने ओ बांसिनै साम'खौ माने बांसिनै सबायाइ खारैजों नङाब्ला बेखौ दिहुननानै माने एवखांनानै बांसिनै जायो आरो।
नंगौ दिहुननाबो जाजायो औ जेरै जों साम लादायखौ दिहुनना जायो। बेबायदिनो लायो बेखौबो नंगौ। औ बिदि दिहुन बेबादि दिहुननो थाखाय मा खालामनांगौ जायो नोंथां माने सामखौ सिगाङावहा रुग्रो रुनानै दिहुननो नामा?
नंगौ नोंथां नंगौ माने बेखौ रुनानै लानानै बेखौ माने पिन काटा थायोना पिन नङाब्ला बेखौ बिजि लानानै ए माबाफोर सु लानानै बेखौ ओ खरथिंनिफ्राय दिहुननाय जायो।
नोंंगौ।
औ बेखौ बेनिफ्राय सुखुराना लानानै एवनाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां। औ बेबायदिनो दिहुना गोखैजों मोजां जायो नामा बिदि? साम' दिहुननानै संनाया
नंगौ नोंथां गोखै ओमफ्राय मैथाजों जायो आरो आरो माने एवनानैबो जानो मोजां नाङो
नंगौ नोंथां औ जोंहा समा जाबाय औ नंगौ नोंथां समा जाबाय ओ नोंथांजों सावरायनानै बा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानायफोरखौ मैगं बा ओंख्रिफोरखौ जानाय खौ सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां
नांगौ नोंथां